औ नोंथां औ ओं ओं खोनादों दे खोनादों
औ नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायबावनो होननानै फिन फन हरफिननाय जाबावबाय
औ रायलायजागोन दे नोंथां।
नोंथांखौ लोगो मोन फिननानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनदों।
जों मोनसे टपिकनि सायाव होनबा नोंथांजों सावरायनो नंगौ।
ओं जायो।
जोंङो गारजेनफोरा गावबा गावनि गथ' गथायखौ एबा फरायसाफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ एबा माबोरै जोथोन लानायखौ नोंथां
बेनि सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायग्रोनो थाखाय बा नोंथांनि जिथुनाखि मोनदांथि बे मोनदांथिखौ फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ औ। गथ'फोरखौ गारजेन हिसाबै जोथोन लानांगौआ जोथोन लानांगौ माने खांनो होनबानो जोनोम होनो होनबानो मोनसे बिराद गोलोर बिबान बाननोसै बायदिमोन मोनखायो आरो आंनि नुनायाव बा आंनि एक्सपिरियेन्सआव ओम आजि खालि माने गथ' जोनोम होबाल' जाला नालाय बिराद फैसा थाखानि गोनांथि नों ससे लामा थाङोबानो गारि मथर बा गाननाय जोमनाय आजिखालि स्थेन्डार नांगौसै गाननाय जोमनायजों आजि खालि बासियो मानसिफोरा जेनेबा बयबो नङा। थेवबो माने माबायदि गानना फैदों बेबायदि होनो आरो नोगोराव थानाय हिसाबै आरोना। ओ औ ओमफ्राय जे ससे लामा ओंखारलांबाबो नोङो माने एसे स्टेेनडार्द गाननानै थां नों रायलायनायनिफ्राय नों बिहेभयारनिफ्राय गोदोरखौ माबायदि सनमान लानांगौ बा उन्दै नि सिगाङाव नों मा बायदि देखायनांगौ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गारजेन जानानै गथ'खौ सोलोंनो फोरोंनो रोंनांगोन आरो नङाब्ला नोङो खांनायनिख्रुइ खाङैआनो स्रा नों गावखौनो नों सामलायग्रोनो रोंनांगोन नों बिमा बा बिफ फा जानो थाखाय ओम बिमा नङाबा बिफा जानो थाखाय नों गाव खौ सामलायग्रोनो नांगोन‌। जोंखौ बिमा बिफाया जेरै फोरोंदों नों बिनिख्रुय बाबबा मोजांसिन फोरोंनो नाजानांगोन। आरो गावनि गथ'खौ जेनेबा दायो जुगा सोलायनाय मथे स्कुल कलेजफोरावबो जोबोद ओ फैसानि मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय ओ फैसा बुरजा नांगौ जाबाय। मासावनो हाजारसे फिस जोङो माने नुनो मोनदों आरो स्कुल फोराव मोजां स्कुलाव बेवहाय फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोरबो थाफैयो जेरै ओ द्रयिंनिफ्राय बा गेलेनायनिफ्राय माबा मोनसे ओ बिदिनो टाइकान्ड' ना मा होनो बिदि बेफोरो थाफादेरो आरो ओमफ्राय बेयाव एसे फिसा बारा बेफोराव होनोबा एक्सट्रा होखानांलायलाया बेफोरबायदि बेफोरनि थाखायनो नोङो रांखावरिजों लोगोसे गावनि रायलायनाय बा बिहेभियार बेफोरखौ खामायना नानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावसो नोङो गथ' सासेखौ जोनोम हो आरो बेनि उनाव बेखौ फोरों आरो।
नंगौ।
ओमफ्राय आरो नोंथाङा मादि सानो दे नोंथांनि मथेबा नोंथाङा फोरमायदो।
नंगौ बा जोथोन लायनायनि बेलायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा जिथुनिखि जोङो नुनो मोनदोंं जे जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गारजेन जोंनि फरायसाफोरखौ माखासे गारजेनफोरा माखासे जोथोन लायैखौ आं नुनो मोनदों जेरै जोङो जोङो जों फरायसाफोरखौ जों जोथोन लायो जेब्ला जोङो नाइन थेन जानाय लोगो लोगो जों फरायसाफोरखौ गोसोबायदि जों हगारना होनायखौ नुनो मोनदों बे समाव मा बुंगोन खावलायगोन नोंथाङा
अ उन्दैनिफ्राय जेरै ओं ओं ओं आङो बेखौनो बुंनो सानोदिे जोङो उन्दैयाव जेरै थाम्फै अरसि बा माबा मोनसे जे एम्फौ अरसे जोङो जेरै जोथोन लायो बेयाव दांबा बिदि ओ नांगोन बिदि खामगोन बा बिदि अरगोन बिदि गोलैगोन जेरै जोङो उन्दैयाव फोरोङो बेबायदिनो जोङो देरबाबो क्लास नाइन टेन जाबाबो बा जिबा जिनै अ जिद बोसोर जाबाथाय ओ बेबायदिबाथाय एसे माने हेल्था माबा जायोना दिडिफारेन्स जोंनि मा होनो एसे देर फुनाय बैसो लाइमोन बैसो जायोना बे टाइमाव बे टाइमाव माने खोब बांसिन जोथोन लानांगौ होननानै आं बेखौसो सानो आरोना जेनेबा बे टाइमाव फ्रि हेंगारनांगौ होननानै आं सानथारा। उम बे टाइनाव माने टाइमाव बांसिनसो जोथोन लानांगौ नों बेयाव थांनाङा बेबायदि मावनाङा बिदि होननांगौ आरो ने बांद्रायबो होबथानाया ओ गोनांथि नङा। थेवबाबो माने बिमा बिफाया सोरखौबा बे टाइमाव माने एसे गोसो थोलाय लायनायनि टाइम जायो नालाय देरफुनाय नालाय औ बेहाय ओ गोसो थोदोंबाबो नोङो बिमा जानानै बा बिफा जानानै बेखौ मिथिदोंबाबो नोङो डाइरेक्ट माने फैनानै गथखौ रायनाङा बा बुनाङा आरो नोङो सिरि सिरि मिथियाखै बायदि थानानै दा बायदि बैसोआवनो बेबाय बि जायोबा उम बेदि बेदि जाहैगोन इयुनाव नों फरायग्रानि बिदि खा खामायना लाग्रो नुवा खै दायो माबायदि फैसानि बा टेकनिकल टेकनिकेल मुगा जाहैबाय गासै यावबो गारि मथर उरप्लेननि सालायनाय बेफोरदि होननानै माने गथफोरखौ बुजायनानै ने इखौ दबथायनो नाजानांगौ आरो नों गोसोथोदों मानो गोसोथोदों गार बेफोरबायदि होननानै रागाजों दाद्रिनायजों गथफोरखौ जोङो दबथायनो हाया आरो
नंगौ। नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो होननानै आं बुंनांगोन नंगौ जोङो गावबा गावनि फरायसाफोरखौ जों जोथोन लायो बा निजिनि बिमा बिफाया निजिनि फरायसाफोरखौ गथफोरखौ जोथोन नाथाय जोङो माबादि जोथोन लायो एबा जोंनि जोथोन लानाया माबा मोनसे अबावबाय माबा मोनसे माबा मोनसे माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा?
ओं।
गोरोन्थि जादोंबा जोंनि जिथ जोंनि जिथुनिखि फरायसाफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा जोथोन लानायाव नोंगौ जोङो जेब्ला नार्सारि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफोरखौ एबा जोंनि फरायसालिफोरखौ फरायसालिफोराव जोंनि फंबायफोरखौ जों दोननाय नुनो मोनो।
जोङो उन्दै जों दोनैनाय नुनो मोनो जेब्ला थाखो से थाखो नै थाखो थाम जेनब्ला खा क्लास फाइभनिफ्राय सिक्सआव थांबाय अब्ला जोंनि गार्जेनफोरखौ जोङो बारा जोथोन लानायखौ जों नुनो मोना फरायसा फोरखौ माने
नंगौ।
रोंखाबाय थाबायनो रोंखाबाय होननानै फ्रियाव हेगारनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि फरायसा जोंनि गारजेनफोरखौ। जोंङाना गथआ रोंखाबाय थांनो हासिगोन साइकेल सालायनो रोंखासिगोन खेल रोंबाय मोने नायनायखौ नुनो मोनो मानोना साखासे जोथोन लायखौबो जों नु नुनो मोन नोंगौ जोंनो जों फरायसाफोरखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो जोङो गावनि गथ'खौ जोङो आबाद हिसाबै लानांगौ। नैजिबा बोसोर जेरै जोङो माबा मोनसे जोङो खेथि मावो जेरै जोङो मैगंनि खेथि मावो जेरै जों बानलु आबादनि खेथि मावो जेरै जों फांसे बिफांखौ जोङो गायो जेरै जोङो बेरा होनानै जों गायो। हासारहोनानै गाययो दै होनानै गायो जों हासार होनानै गायो ए ए जोङो बै बानलुनि गुदियाव जों फांसेबो जों हाग्रा रज'नो होआ यै बानलौनि फुलियाव जोङो बानलु फुलिफोरखौ जों माब्लाबाबो जोङो मोस्रोम बानो होआ बे बे मोस्रोमाव जों एम्फौ बानो बे बिबाराव जोङो सिख्रि बानो होआ बेबाराव जोङो एम्फौ बानो होआ जों फांसे बिफांआव जोङो आं जायखौ जोङो बानलुजों रुजुगासिनो दं एबा सासे गथ'खौ जों आं जेब्ला जों बानलुजों बानलु फिफां रज' गासिनो दं
जयखौ थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो फांसे बिफांखौ जोङो थाम्फै हरसै मोजाय हरसै बेबायदिनो जुदि जोथोन लायो जेब्ला जोङो बिबार बारो बिबार बारनायनि उनाव जों फिथाइ थायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि लाइमोन फोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ निजिनि गथ'फोरखौ जोङो आबाद हिसाबै लानांगौ नैजिबा बोसोर
जोङो निजिनि गथ'खौ जोङो आबाद हिसाबै आबाद हिसाबै जों लाबास ओ जोङो जिउआव जाफुंसार जान हांगोन एबा बे गथ'नि जिथुनाखि फिथाइ बे फिथाइ खौ जों मोनजानो हागोन जेरै जोङो फांसे बिफां जि आबाद माव जों आबादनि फिथाइखौ मोनजायो जेरै आबाद मावबा जों फिथाइ मोनजाया थिगबेबादिनो जोङो आबाद मावनांगोन एबा जोंनि गथ' गथथायखौ जों आबाद हिसाबै लानांगोन माबायदि आबाद हिसाबै लानांगोन होनबा बुङोदा जोंनि गथ'आ दिनै मा मावदों फरायसालियाव थांदों नना थाङाखै दिनै एगजाम जादों गाबोन एगजामा जोबगोन बे एगजामाव आंनि आंनि गथ'आ बेसेबां नाम्बार मोनदों जों बेखौ जोथोन लानांगोन दिनै आंनि गथ'खौ आङो दिनै हारसिं फरायसालियाव थांनो होदों बियो दिनै फरायसालियाव थांनो थाङा थांगोना थाङाखै सालियाव दुइथायाव सुथि जादोंमोन आंनि गथ'आ दिनै मानो बार'था बाजियाव फैखो दिनै बेफोरखौ जों जोथोन लानांगोन दिनै आंनि गथ'आ दिनै फरायना फरायाखै जों बेखौहाय नायखुमानांगोन जोङो बर गथ'आनो जोङो गथ'आ मा जादों दिनै जों बेखौ जोथोन लानोरोंनांगोन गथ'आ दिनै सोरजों गेलेजों जों बेखौनो जों जै जों नायनो रोंनांगोन जोंनि गथ'आ फरायसााव थांना सोरबायदि मानसिजों लोगो जादों जों बेखौबो नायनो रनांगोन जों जेब्लायबो फोरोंगिरिजों जोङो जेब्लायबो जोङो
जोङो जगाजग थानांगोन जेब्ला जोङो गंसे गारिखौ सालायनो थाखाय जोंनो खब्रै साखा नांगौ जायो
ओं
नंगौ थिग बेबायदिनो सासे फरायसाखौ मोजां खालामनोबा जोंनो गंबै साखा नांगौ होननाय जादों आरो जेरै बिमा थाबाय फोरोंगिरि थाबाय समाज थाबाय बेफोरबायदि गावजों लोगोसे साब्रै जाहैबाय गाव फरायसाजों लोगोसे साब्रै जाबाय नङा होमबा?
नंगौ
उम थिग बेफोरबायदिनो जोङो फरायसाफोरखौ जों थोन लानांगोन बेफोरबायदिनो थाथाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गारजेनफोरखौ आङो माखासे जोथोन लानायाव माखासे लेखम जानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बैसाग प्रग्राम जासै दुर्गा फुजा होन लोखि फुजा होन कालि फुजा होन बायदि बायदि प्रग्राम जासै जों जोंनि गेजेराव
औ जायो जायो ओं
नाथाय जोंनि गारजेनफोरखौ आं नुदों आंनि जोंनि गारजेनफोरखौ नुदों थिग बि जोंनि फरायसाफोरा दिनै थांदों एबा आंनि फिसाया दिनै थांदों न'निफ्राय ओंखारलांदों दिनै बाजौ रां लानानै दिनै न'निफ्राय ओंखारलांदों लोखि बुरजा नायनो होननानै नाथाय बे गथ'वादि हरनि बारथायावसो न'वाव फैदों नाथाय जोंनि गारजेनफोरादो बेखौ सोङाखै आंनि आं दे नोंनो तिन हराव बाजौ रां हरदोंमोन बे फैसाया बोरो नों मा बायखो मा जा खो मा लोंखो सोरनो होखो बेखौ नै जोंनि गारजेना सोङाखै नोंनो थिनै लेख खि फुजानायनो थांदोंमोन मैयासो नों लोखि फुजा नायनो थांदोंमोन दिनै मोनायाव आरो मानो थांबावनो नागिरखो होननानै जोंनि गारजेनफ्रा माब्लाबा निजिनि गथ'खौ सोंफेरदोना बेथ' सोङाखै जोंनि गारजेनफोरा जोंनो गाव जोंनि गारजेनफोरा जोंनि फरायसाफोरनो थिनिबो बाजौ रां हरदो गाबोन लोखि फुजा गाबोनबो हरगोन सबनिया खालि फुजा सनियाबो हरगोन। नाथाय जोङो सानाखै जे जोंनि गथ'नो गथ'खौ जोङो सोङाखै नों दिनै सोरजों बेरायदों बाजौ रांखौ मा खालामखो बबेयाव जाखो सोरजों बेरायखो सोङाखै जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफोरा बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांनायखौ जों नुगासिनो दङ बा बेबायदि गाज्रि हाबायाव माखासे मुखुब जानायखौ बे समाव नुगासिनो दङ नंगौ नोंथां जोंहा गोबां सावरायनो गोनां दंमोनब्लाबो माखासे समनि आंखालाव जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नांसिगोन
औ औ नोंथां समा जाबाय औ औ। जागोन दे नोंथां उनाव सावरायगोन ओं ओं गोजोन्थों